औ हेलौ खोनादोंना हेलौ
नोंथाङा खोनादों
औ औ औ खोनादों
औ
औ औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ औ नोंथां
खोनादों ना नों थांनिखौ मानो मोजां खोनाफैयाखै औ औ
खोनाबायना नोंथां?
खोनाबाय
औ औ खोनादों नोंथां
हेलौ ओ दा होमबा जोंनिया ओं खोनाबाय खोनाबाय
औ औ मा खालामदों नोंथां?
दा दं आङो बिदिनो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो लादों।
औ औ औ।
दा जोंना टपिकआ जाहैबाय खौरां बिजों आरोना।
औ औ।
ओम दा नोंथांमोनथिं खौरां होनोब्ला मा मानि सोमोन्दै मोनथिगौ आरो नोंथाङा गोदोनि आरो दानि खौरांखौ बिनि बागै मोनथिना मोनथियो नामा एसे फोरमायदो।
औ औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो खौरां होनना बुङोब्ला जोङो ओ माबाफोरखौनो मिथियो जोङो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव ओ निउस पेपारफोरखौ जों मिथियो जेराव जोङो ओ खौरां बिलाइनि गेजेरजों। गोबां रोखोमनि ओ फोरखौ जों मोननो हायो हो खायसे ओ खोथाफोरखौ जों मिथियि बाथ्राफोरखौ जों खौरां जायो। ओ नोंथांनिया एसे बेकग्राउन्ड माबा फैबाय थादों माथ थोफोरा ओ बिदिनो जोङो मोनो आरोना खौरांफोरखौ जेनेबा जोङो जेराव जोङो। खायसे जाथायफोर जायोब्ला जोङो बेखौ निउस पेपारफोरनि गेजेरजों। बा जों खायसे ओ नोंथांनि एसे नयसआ बांद्राय जाबाय नामा नोंथां। अ बेकग्राउन्ड आ ओ खोनादों खोनादों औ औ बेकग्राउन्ड नइसा एसे। फैदोमोन। औ-औ ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंहा खौ गोबां ओ खौरांफोरनि सोमोन्दै जोङो ओ गोदो गोदाय जेब्ला जों खौरांनि बाथ्रा बुङोब्ला ओ गोदो गोदाय समाव जोङो जेब्ला ओ माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला एबा सोरनोबा मायबा मोनसे खौरां दैथाय हरनोबा जोङो गोबां खस्थ' जायोमोन ओ जेराव जोङो ओ पस्ट अफिसफोरनि गेजेरजोंसो जोङो माइबा मोनसे लिरनानै ओ बे खौरांफोरनि सोमोन खौरांखौ जोङो दैथायहरनो गोनां जायोमोन। बेयावनो जोंहा खौरां दैथायहरनायफ्राव जोंहा जोबोद ओ गोबाव सम नांगौ जायोमोन बिदिनो जों खौरांनि सोमोन्दै जोङो ओ दिनैनि समाव नाथाय बेफोरबायदि नङा दिनै जोङो सेकेणडआवनो जोङो ओ बायदिसिना खौरांखौ जोङो दैथ हरनो हायो एबा बायदिसिना जोङो गोजान गोजानाव जि जाथायानो जाया मानो ओ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दिनै मोनथिनो हायो लोगोसेनो जोङो ओ खौरांनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय ओ दा गुबुन जायगायाव ओ माबाफोर जायोब्ला जाथाय जायोब्ला बेवहाय ओ खौरां बिजोङा थांनानै बेवहाय नायफैजिरफैनाय ओ गोरलै खोथा नङा नाथाय दिनैनि समाव ओ बेफोर गासैबो इन्टारनेटनि गेजेरजों बा मबाइलफोरनि गेजेरजों ओ गोरलैयैनो मावफुंजायो जेराव जोङो ओ गोबां खानायखोनो खामानिखौनो जोङो दिनै ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोरलैयैनो मावनो हायो। ओ जों जुदि खौरांनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै बहाबा मोनसे दैबानाफोर जायोब्ला हमना ला बांग्रिं जनानै दैबानाजों न'बां बायोब्ला बेफोराव जेनबा गोदो गोदाय जोबोर ओ प्रब्लेम जायोमोन जेराव जोङो खौरांफोरखौ थाबैनो दैथाय हरनो हायाब्ला जोंहा खहाफोरा बांद्राय जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ बेफोरखौ जोङो ओ दैनै से केण्डआवनो जोङो मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो ओ बेफोर खौरांखौ ओ मोननानै जोङो थाबैनो जोङो रैखाथि हानजानि गेजेरजों माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बेफोरखौ जोङो थाबैनो जोङो रैखाथि हा दैथाय हरनो नयेस फैगासिनो दङ ओ एम्फौ एनलानि गाबनाय खौरांफोरखौ बेफोरबायदि मिथिया ओ बायदिसिना जोङो खौरां जोङो दिनैनि ओ गोदोनि समाव जेनेबा जोङो रेडिअ'फोरनि गेजेरजोंबो खौरांफोरखौ मोननो हायोमोन ओ बेफोरनि गेजेरजों ओ बायदि खौरांफोरखौ जोङो ओ आरो बायदिसिना जोङो गियानखौ जोङो नानै लानो हायो। ओ बिदिनो दिनैनि समाव ओ जोङो गोबां रोखोमनि ओ खौरां बुथुमगिरिफ्रा जिसिबां गोजान जायगायाबाबो दिनै हान्थाामेलाफोराबो दिनै मोजां जानायनि जाहोनाव ओ थांनानै बिजिरहयो बा भिडिअ' मायबा मायबि बानाययो बिदिनो नायबिजिरहैयो लोगोसेनो ओ लाइभ भिडिअ दिनैनि समाव खौरांफोरखौ लाइभ हरनाय जायो। आरो दिनै जुदि सोरनोबा माबा मोनसे जुदि ओ माबा खोथा सेयार खालामनो लागा दङब्ला जोङो बेखौ ओ बायदिसिना जों एस एम एस बा वाटसापफोरनि गेजेरजों जों गोरलै राहायैनो ओ खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो लोगोसेनो जोङो ओ खौरांफोरखौबो गुबुनफोरा जुदि मायबा मोनसे ओ दैथायहरोब्ला जोङो बेखौ मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो दा नोंथाङाबो ओ खौरांनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
नोंथां बुंनाय मानिनो आंबो बेबायदिनो नुबोदों गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायबोनाय खौरांनि सोमोन्दै। मानो होनोबा गोदो गोदाय जोंनि मोनसे खौ मोनथिनो थाखाय गोबां सम नां-नांगौ
गोबां ओ नोंथांनि बेकग्राउन्डआव नयेस फैदों। एसे साइद जानो हागोन‌ नामा नोंथाङा?
हा
गोबां बेकग्राउन्ड नयेस फैदों नोंथांनिया माने एम्फौ एनलानि गाबनायफोरा बांद्राय माने खोनाया खोनाया जादों आरो ना एसे नोंथाङा हायोब्ला एसे ओ साइदआव औ औ औ
दा नोंथां बुंनाय बादियैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलथिंबो गोबां मा होनो गोदोनि आरो दानि खौरांफोरा गोबां मा होनो फारागथि जादों आरो। औ
औ औ हेलौ
दा दा नोंथाङा मोजां खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ औ। दा जोंनिथिंबो बेबायदिनो खौराङा गो-गोबां सोलायबाय गोदोनि आरो दानि। मानो होन-होनबा गोदो गोदाय गोबां खौरां मोनसेखौ मोननो थाखायनो गोबां दिनै हरबा मास मोनसे एबा सप्तासे उनावसो खौरांखौ मोनथिनो हायोमोन। आरो दानि जुगनि बायदि गोदोनि गोदोनि दिनाव मबेल होननाय गैयामोन कम्पिटार होननाय गैयामोन टिभि होननाय गैयामोन बेनि खायनो गोदो गोदाय गोबां जेंना जेंसि जायोमोन खौरां मोनथिनो थाखाय सासे मानसिया सोरनोबा खौरां जानो हरनो गोनांब्ला मोनसे दा अफिस एबा पस्ट अफिसावसो लाइजाम लिरनानै गथायनानै बै मानसिनो हरनाय जायोमोन आरो। नाथाय बै मानसिनिबो मोनहै थाजिमाव गोबां सम नांगौ जायोमोन खौरां दैथायहरनायाव बिनि जाउनाव गोबां दुखु खस्थ' जेंना सोमजियोमोन आरो गोदो। दानि जुगाव नाथाय जोङो एक सेकेण्ड एबा उम आधा सेकेण्डनि गेजेरजों जोङो गुबुन जायगासिम जोंनि खौरांखौ दैथायहरनो हायो एबा गुबुननिफ्राय जोंनिसिम खौराङा फैयो गुबुन गुबुन जायगायाव माबाफोर जाब्र'बथाय जादोंब्लाबो जों बेफोरनिफ्राय खौरांनि गेजेरजों खोनानो मोनो। नाथाय गोदोनि दिनाव बेबायदि मोनसे खौरां खोनासंनो थाखायनो बयबो मोनसे बे जाय न' खराव टिभि गंसे दं एबा रेदिअ' गंसे दं बे गासिबो जमा जानानैसो खोनासङोमोन। मा होनो बयबो ज' ज' सो नायोमोन नाथाय आथिखालाव बयबो गाव गाव मोनसे गंसे गंसे मबाइल एबा ओ जोंनि बिगियानारि मबाइल दिहुनन्नायजों गंसे गंसे गावनो लानानै गावनो नायनो हायो एबा खोनासंनो हायो आरो‌ दा जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि बेबायदि खौरां ओंखारनो हमदों जाय गिदिर गिदिर मा होनो रिपर्टार एबा खौरां लागिरिफोर बिसिनि मा होनो मोनसे ब्लक बानायनाय गेजेरजों जोङो बेफोरनि खौरांखौ मिथिनो हायो मा जायगायाव मा जादों मा जायगायाव मा जाया खै बेनि जाउनाव जोङो गोख्रैनो खौरांखौ मिथिनो हायो आरो दानि आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि खौरां दं बहाबा गाज्रि बहाबा मोजांनि खौरां आ गाज्रि आरो मोजांनि थायो जोङो बांसि सिन गुबुन गुबुन जायगायाव गाज्रिखौ नुनो मोननाय जायो आरो गाज्रि गा ज्रि खौरां बिदिनो बबा बबा जाब्रबथाय जानाय बहाबा जोंनि सुबुंफ्रा थैनाय बेबायदि खौरांखौ जों खोनासंनो गोनां जायो माब्लाबा जोङो मबाइल नायनाय नि जाउनाव खौरांफोरखौ गोबां रोखोमनि खौरां मोननो थाङो आरो दा जोंनिथिंनो बेबायदिनो खौराङा निउस पेपाराव बो फैयोमोन गोदो गोदाय नाथाय दासान्दि निउस पेपाराव फैनाया खम जाबाय बांसिन मबाइलाव नायो बिदिनो खौरांफोरखौ मबाइल लेथेलायो माबा मोनसे जोङो गोदो माबा मोनसे जोङो डकुमेन्ट एबा माबा मोनसे आर'जलाइ हैनोबाबो जोङो लिरनानै हैनांगौमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव मबाइलाव लिरना हरनानै एबा साफायनानै हरबानो जों एक मिनिट एबा एक सेकेणडनि गेजेरावनो मोनहैनो ह हायो आरो गुबुन जायगासिम नाथाय गोदो बेबायदि खौराङा गोबां गेजेरजों हान्था माने जेंना जेंसिनि गेजेरजों बेफोरबायदि हैनाय आरो लाबोजोननायखौ नुयोमोन गोदो गोदाय हान्थाामेलानिबो मा होनो गोब्राब दानि जुगाव आरो बे बो हान्था मेलाजों थाङालासिनो जोङो न'निफ्रायनो साफायनानै एबा मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै जों हरनो हायो गुबुन जायगासिम एबा दाबसे जायगायाव जोङो बिदिनो खौरांफोरखौ गोबां रोखोमै हरनो हायो आरो गुबुन गुबुन मा होनो खौराङानो जा माने गुबुन गुबुन जाब्रबथायानो जा गुबुन गुबुन नुथायफ्रानो जा मा नुदों जोङो बेफोरनि खौरां जोंनि मबाइलनि गेजेरजोंनो हरनो हायो आरो मानो होनबा गोदो गोदाय जोंनि आथिखालनि गोदो गोदायनि एबा फोरा बेबायदिखौनो मोनथिनो थाङामोन मबाइल होननायखौनो दा जोंनि बिगियानारि आदबजों बेफोरखौ दिहुननायजों जोंनि जोंनि इयुन जोलैनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि गोदोनि बायदि रेडिय' होननाय गोदोनि बायदि फोरखौ बावलावनो हमबाय आरो दा होमबा जोंना बे खिनियावनो समाबो जाबाय नालाय जोंनि सावराय बेहायनो दोनथ'सै खोमा।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि नोंथाङा मा फोरमाय
औ औ।